औ खोनादोंना नोंथां औ दायोथ' ओरैनो दसे सम जिरनानै दङ नोंथां
आतसा आंबो हो दसे सम जेरदों नोंथाङा फ्रि नमा दा
औ दायो फ्रियानो दङ
आ फ्रि दंबालाय आं माने बेखौनो मोनसे खोथा सावरानो सान्दों आं
औ सावराय जागोन औ हागोन हागोन
आस्सा आं आं आंनि टपिकआनो जाहैबाय ओ दाउ अमा न'नि माने न'आव जोङो दाउ अमा मोसौ बोरमा जों न आव फियोना
औ फियो
दा बेफोरनि बागै माने मा मिथियो बिथाङा जे दाउ अमा फिसिनानै मा लाब दङ मा खहा दं बा मायाव जों बाहायो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन दाथ' न'आव फिसिनाय जुनारफोरा जाहैबाय न'नि दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ जों न'आव फिसिनाय जायो आरो मानो होनबा बेफोरखौ फिसियोब्ला जों गोबां गोबां मुलाम्फा जायो न'नि जेरै न'नि जेरै न'नि दाउ बे न'नि दाउखौ न'नि दाउखौ फिसिनानै जों गोबां लाब मोननाय जायो नांगौ सम नांगौ समाव नांगौ समाव रां गैयाब्ला बेफोरखौ फाननानै जोङो रांखौ लाबोनानै जोबोद बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो आरो अमा अमाखौबो जोङो अमाखौबो जोङो गोरलैनिफ्रायनो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जों बे गोरलै अमाखौ न'आव न'आव फिसिबोनाय जायो आरो फिसि फैनानै गोबां गेदेर गेदेर खालामनानै बे अमाखौ जों जोङो फिसाबो होनो हायो फिसा जाहोनो बाहाय बे फिसा बे फिसा जाहोनानैबो जों गोबां बे फिसा बेयावबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो मानो होनोबा बे रांजों बे अमा फिसा फाननाय रांजों जों गोबां बे बे रांखौबो जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बेफोरो बेफोरो न'आव फिसानाय न' फिसिनाय जुनार लानाय जों बेफोरखौ बेफोरनि बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां रां खामायनो हायो आरो आरो जेरै मोसौ मा होनो नोंथाङा?
ओ बिथाङा होमबाथ' थारमानि बे जिब जुनारखौहाय जों न'आवनो फिसियो बेनि खोथाखौ बुंलाय खोनादों।
औ बेफोरनि थाखायनो बुंदों आङो मोसौ मोसौ खौबो जोङो गोदोनि दिनाव बिराद मोसौ फिसियोमोन आरो दानि दानि मुगायावसो दानि जुगावसो बांद्राय बेफोर बेफोर मोसौखौ न'आव फिसिनाय जाला मानो होनोब्ला जायगाफोराबो गोदोनि बायदि बिदि नंला गांसोफ्राबो मोननो थाङा नालाय ओंखायनो जों न'आवबो असुबिदा जायो नालाय न' फिसिनो गोदोनि बायदि मानसिफोरा जुगा सोलायबाय नालाय गोदोनि बायदि मानसिफ्रा न'आवबो थानाय जाया नालाय दानि जुगाव साख्रि बाख्रि नांनानै गोदान गोजानाव जायगायाव थानाय थाहैनाय जायो नालाय न'आव मानसि थानाय जाया नालाय ओंखायनो मोसौफोरखौबो लानाय नुनो मोना आरो न' न' मानसिफोर मानसिफोरनि न'आवहाय गोदोनि बायदि मोसौ दाउ अमा ग्रोम ग्रोम फिसिनायमोनब्ला बे जोंनि दानि जानि दानि मुगाया गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि समान थागौमोन आरो मोसौखौबो जोङो फिनानै हालुवा फिसिबाथाय जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बे मोसौखौ हालुवा फिसिबाथाय जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायाव जों गोबां हेल्प मोनो मोसौ बे मोसौनिफ्राय मोसौजों हालेवनानै माइ गायनाय जायो आरो गोबां खेथि बाथिबो मावनो हायो आरो मोसौ हालुवाजों हालेवनानैहाय दा दायोथ' बेफोरबायदि बेफोरबायदि मोसौजों आबाद मावनायखौ नुनो नुनो मोनला दानि मुगायाव मेचिननि मुगा जाबाय नालाय गासिबो मेचिनजोंसो सोलिजोबो आरो जेरै दानि मुगायाथ' ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंसो गाबो गासिबो आबादखौनो दानि मुगायाव मावजायो खोबनाय जायो आरो ओंखायनो मोसौफ्रा गोमालांनो हमबाय न'नि दाउ बोरमा अमा गासिबो गोमालांनो हमबाय आरो एसे एसे
गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि नंला रावनिबो न' न' बेफोरबायदि लानायखौ नुनो मोनला ग्रोम ग्रोमनो गोमालांनो हमजोब जोबबाय गासिबो बेफोर बेबायदि गोदोनि बायदि जोङो गासिखौबो फिसिनानै न'खर खुंलांनो हायोबा जोबोद मोजां मोनो आरो दायो थ' साख्रि बाख्रि मावनानै बेफोरबायदि बेफोरबायदि बुसथुखौ बेफोरबायदि जिब जुनारखौ नुनोनो मोनला आरो गासिबो गोमालांनो हमजोब्बाय।
उम
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
आं बुंनो सान्दों आंनाबो एसे गोसोआव फैदो बेखौनो न'नि दाउ बा अमा, मोसौ, बोरमा जों न'आव अनेक जोङो फियो। मानि थाखाय फियो होमबा जोङो। मालाबा समावहाय जोंङो रांनि अभाब जायो। गोनांथि जायो, बे समाव जोंङो जोंनि न'आव थाखानाय जे दाउ, अमा बा जों मोसौ एफोरखौ फाननानै जों मालाबा समाव जोंनि न'खरावनो प्लबेम। जागोन बेमार आजार जागोन बेफोरो जोङो मोन बेफोरखौ फाननानै जोङो। माने बेराम बेमारखौ फाहामनो हागोन आरो। ओ बेफोरथिं आरो जिखुनु दाउ अमा फिबाबो बे जोंनि जोंनिनो माने न'आव थागोन बा जोंनो फिनानै आबदाल लानानै जोंनि
उम औ
आरो इफोरखौ जोंङो मालाबा नोंथाङाथ' होनखादों मोन जोङो सिगाङावहाय हालौवो न'आव खेथि खालायनायाव बाहायोमोन दानि बावैसो जोंनि बारा बाहायला इफोर बुस्थुफोरखो होन्नानै नोंथाङा बुंदोंमोन नालाय। आंबो बुंनो सान्दों बेखौनो जे औ नंगौ जों जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबैमोनाबो। बेजोंनो फेदेरबोनाय मानसि जोंखो बे मोसौ, दाउ, अमा लानानै जोंखौहाय फोरोंबाय आरो जोंनि नांगौखौबो। खुंनानै होबोबाय आरो दाथ' जोंनि बेफोर दाउ होन माबा जोङो माब्लाबा आलासि फैबाबो जोङो न'आव थाखानाय दाउ बेफोरखौ बुथारनानै जोङो आलासिफोरनो जाहोयो एबा। गुला हरि बा जों सोरनिबा नांगौ जादोंबा जोङो दाउफोरखौ हरो। आरो जोङो जेब्ला जोंङोहाइ गामिफोराव होन न'खरफोराव जोंहा हाबा हुखा जायोबा मोनसे
औ
हाबाफोरावबो जों सलायनो हायो मानोना दाउ अमा जोङो बेफोरखौ जों जायो बेदर जाहोनानै। दाथ' जोंनि जोंनि समाजावहाय माबा मोनसे प-प्रग्राम फोर जागोन बा जोंनि न'आवनो हाबाफोर दंबा जोङो दाउ अमा नङाबा बेदर गैयाबा जों जुवानो हाया मानो होनबा। जोंनो आलासिफोरखौ जाहोनांगौ एबा जाहोनानै जों बुजाय हरनांगौ इफोरबायदि माने जोंनि दा जाग्रा मुवाबो ओंखारो बा जोंनि दावदै होयो। दाउआ बेदद होयो। आरो जोंनि समाजावहाय दाउ माल लानायाबो बहुत गिदिर मानोना जोङो बेसिनि थाखै थाखायबो जोङो रां रुफा नांगौखिनिखौ जोङो सुफुंनो हायो।
औ
ओरैनो जोंङो माबा मोनसे जानो लुबैदोंबाबो जोङो बेदरफोर मोनजायो बेफोरनि थाखाय बेफोरनिफ्रायनो
औ
खेथियावबो बाहायो मोसौफोरखौ आरो गोबां खामानियाव जों बाहायो बेल' नङा जानाय लोंनाय थानाय। फिनाय बेल नङा जोंखौ गोबां खामानियावबो सहाय खालायो आरो बेफोर थाबा जोंना न'फ्राबो माने नांगौखिनिखौ जोङो मोनखायो। दाव अमाखौ ओ
न'नि दाउखौथ' फिसिनाया बिराद गोनांथार नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला आलासि गोदोर जोंनाथ' आलासि फैबा अनलाजों दाउ जाहोथारनांगौमोन। आलासिफोरखौ बेनिखायनो बे न' बे दाउखौ न'आव फिनाया जोबोर गोनांथार आरो।
औ आरो जोंङो माब्लाबा समाव बेमारफोर जादोंबा जोङो बेदरफोर जानो लुबैदोंबा जों जाब्रबनो हायो। जोंनाव बाय-बायनांगौनि दरखार गैया न'आवनो थाखानाय बस्तु न'निनो जोङो लकेल होननानै जों मिनथियो आरो आङो नों नोंनि सिगांआव दा बुंनो सानदों जे दाउ अमा फिनानै जोङो मानसि बोरमाफोर फिबा जोङो बोरै आदर खालायनांगौ बा मोसौफोर फियोब्ला जों बोरै आदर खालायनांगौ बोरै जा होनांगौ बोरै फेदेरनांगौ बेफोरखौ एसे बुंफामनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो नोंथां। मोसौ, दाउ, अमा बेफोरखौ फिबाथाय जों बिराद आबाद लानांगौ मा मानसिया मानो होनब्ला बेफोरबो आबदा लाजानाय बुसथ आदर लाजानाय जिब जुनार नालाय न'आव फि सिनाय नालाय बेफोरखौ बेफोरबो बिसोर बो मानसिखौ नागिरो नालाय न'आव थानाय न'आव थानाय जिब जुनार नालाय।
ओं
मोसौखौथ' जोङो फुङावनो खाहैयो फुङाव खाहैनानैहाय आरो बेखौ सान्दुं गोसा जाबाथाय गोलोम बोथोरबो बिराद सान्दुं गोसा दै गाङो नालाय बेखौ दै लांनानै दौहैनांगौ बालथिङाव लांनानै खास्लायनांगौ आरो खास्लायनानै बिदिनो सारिथा पासथाफ्राव लायफिननानै आरो न'नि गलियावहाय ग्रोब खाफैफिनो आरो बेफोरबायदिनो आरो बोरमाया औ बोरमायाबोथ' बेबायदिनो।
ओ ओरैनो न' थाबाथाय मालाबा समावथ' जोङो डिस्टाबबो मोनो मानो होनबा जोङो खानाय बा बोस्लायनांगौआव जोङो समबो सहैनो हायो। आरो न'फोराव बोरमा बोरमा दाउ न'सिं हाब न' सिं सिं हाबनानै बिदिनो लेथ्रा खालायगोन बा दिसताब खालायगोन बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेमबो जायो दा।
आरो नोंथां दाउआथ' बिराद खायसो माइरं होनांगौ एंखुर होनांगौ माइ होनांगौ बेफोरथ' ओंखाम होनांगौ बेफोरथ' न'आव थाग्रा न'आव थाग्रा जुनार नालाय बेफोरखौ होआबानो बिराद दिस्टार्ब खालामो न'सिंफ्राव। बायदिसिना माल बुस्थु दंबा बेफोरखौबो गाख गाख्लायनो गाख्लाय गासि खालामजोबो आरो नोंथां। न' फोरा जोबोद लेथ्रा जायो न' सिंफोरा दाउफोर थाबाबो सहायहाना थानांगौ जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङा दा आंनो जि खोथाखौ बुंबाय आं बेफोरखौ खोनानानै जोबोद गोजोनाय मोनदों आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
फोरमायनानै आंबो मिथिनो मोनबाय मायाव मा जेब खालायो। हेफाज होफै जों दया बेफोरखौ माने बिथांजों रायलायनानै बहुत गोजोननाय थाबाय। आंना दा नै समाबो समाबो जाबाय ओंखाम जानायनि ओंखाम बिसिमावनो दोनथ'नोसै खोमा।
औव गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिम। दे ओमबा औव दे।